खोनादों न'
हेलौ।
ओ नोंथाङा खोनादों न'
औ औ खोनादों दे।
औ औ औ बिब्दिब्ला जों नैबे समाव ओ आथिखालनि जि लाइमोनफोरनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायदिनि न'
औ दे सावरायजागोन नोंथां।
औ औ ओ लाइमोन होननानै बुङोब्लाथ जों गुबैयै ओ जि मानसिनि जि बैसो राननाय जि थम सम थासारि बिनिनो मोनसे बाहागोखौ जों लाइमोन सम होननानै बुंनाय जायो
औ औ।
जाय समा जायखौ जोङो जिनै बा जिब्रै बैसोनिफ्राय लानानै ओ नैजि नैजिथाम बा नैजिबा बोसोर बैसोसिम हमनानै लानाय जायो औ बे लाइमोन समखौ जोङो खोब मोनसे बारहुंखा एबा गोहो गोहोगोरा सम महरै साननानै लानो हायो ओ दायो अब्ला नोंथाङा बे लाइमोन समनि बागै ओ फंनैसो बाथ्रा बुंथिनो हागोन नामा
नोंथाङा जिखिनि आंनाव सोंबाय मोजां मोनदों नों। बिथांनि बे सोंथिखौ खोनानानै आ। दा आं नोंथांनो नोंथांनि सोंथि बायदि आङो फिननायखौ होनोसै
औ औ।
जिथु लाइमोन बुङोब्लाथ जों गासै सेंग्रा सिख्ला गासिबो नङा होमबा
औ औ।
औ जेरै ओ जोंहा जिनै बोसोर एबा जिब्रै बोसोरनिफ्राय जिदाइन जिदाइनसो हमना लायो जोङो जिदाइन बोसोरसिम हमना लायो लायमोन बेखिनियावनो जों जेराव गावनि सम गासैबो फरायनायखौ लानानै लोगोसे जों गासैबो रंजा बाजा गासैबो फरायनायजों लोगोसे सोलोंथाइ लालांनायजों लोगोसे जों गासैखौबो माने बेयावनो जोङो लाइमोन जेरै बैसो होना ओनबा बेयाव जों गासैखौबो जों दिहुनना लानो हायो। ओ थांखिना लानो हायो जे नों मा मावगोन मा जालांगोन फरायनायजों लोगोसे औ जेराव दङ हारिमु आयदायावबो हाबनो हागोन नोंथाङा बा मेथाइ खनगिरि मोसागिरि बिदिनो गोबां नोंथांनि बे समानो आरो लाइमोन बैसोआव जेराव जों मावनो हानाय गैया आरो बेनो। बेखिनियानो जोंनिया बे समावनो जुदि नोंथाङा औ। खालामना लानो हायोबा नोंथांनिनो मोजां बे जुदि ओरैनो थांगारबायब्ला लाइमोन बैसोआ जुदि ओरैनो थांगारबायब्ला नों आरो सिगाङाव जेबो राहा मोनहैनाय नङा आरो।
औ औ।
औ।
नंगौ। ओ नोंथाङा लाइमोन बैसोनि बा लाइमोन समनि जिफोर बाथ्रा फोरमायदों बियो थारैनो सैथो ओ जों जुदि लाइमोन बैसोआवनो जोंनि नांगौखिनि जि गियान बा नांगौखिनि जि हारों बैफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाया ब्ला जों उननि समाव ओ उननि समाव जोङो ओ खाफाल हमनांगौबो जानो हागौ बा उननि समाव जोङो ओ ओ फसायनोबो बा फसथायनोबो गोनां जानो हागौ आरोखि।
औ औ जाहैयो माने बेखायनो औ बेखायनो जि हायो औ। दे बुं।
औ ओ मानो होननानै बुङोब्ला ओ जों मोनथियो जे ओ लाइमोन बैसोआनो ओ जोंनि जिउनि बयनिख्रुइबो ओ। ओ गोसो बोनो हाथाव आरो ओ खोब ओ दावहानि सम बा बैसो होननानै जों साननानै लाजायो। ओ बे समावनो जों बा औ। ओ लाइमोन बैसोआवनो जोङो माखासे जेंना जेंसि ओ दुखु दाहा खैफोद आफोद ओ बायदिसिना ओ थासारिजों जों मोगा मोगि जानांगौ जानानै फैयो।
नोंगौ थार नोंथां नोंथांनि बुंनायाबो सैथो।
औ
बेनिखायनो ओ जों लाइमोन बैसोआव ओ जों गावनि गोसो जों गावनि देहा सोलेर जों गावनि मोदोमखौ ओ दबथायनानै लाखिनाय बा ओ मोनसे एथि ओ जौखोन्दोसिम बा मोनसे थि ओ खान्थिसिम जि गावनि गोसोफोरखौ हमथानानै लाखिनाय ओ बेखौ बियो खोब गोब्राब जानानै फैयो।
नोंगौ औ
औ दा ओ बेनि बेलायाव ओ आं नों थांखौ ओ मोनसे सोंथि खालामनो लुबैदों।
औ दे
ओ ओ जिहेथु ओ लाइमोन बैसोआनो ओ जोंनि जिउनि बा जोंनि ओ गुबुन ओ सम समफारिफोर सम खोन्दोफोर राननायफोरनि मोनसे मख'जाथावसिन ओ सम आरि होननानै जों बुंजायो। दा बे लाइमोन बैस जो आ ओ जोंनि समाजारि बा समाज दानायाव मा मा गोहोम खोख्लैनो हायो बा मा मा बिफाव लानो हायो बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ बेयाव गोहोम गोग्लैनाया बेनोदि जों गासैबो लाइमोन बैसोआवनो नोजोर होनानै जोङो जेखौबो नों नोजोर होनानै गावनो सानदों बेखौ नोंथाङा बांसिन मोजां फकास लाग्रो नांगोन नोंथां। नोंथांनि सायावसो थागोन बेयो माने फोथायनाया गुबुन रावनिबो सायाव फोथ थेनाय माब्लाबाबो जानाय नङा नोंनि सायाव सो गासैबो नोजोरानो नोंनि सायावसो फोथायनाय लाखिनानै नोङो बे नोजोरखौ गावनांगोन। जेराव नों जिखिनु हाबा मावनो सानदों जिखिनि जानो सानदों जि खालामलांनो सानदों औ बियो गास सैबो नोंनि सायाव जालांगोन बियो गुबुननि सायाव सोनारा माने नोंनि सायावसो सोनारगोन बियो।
औ अ
औ जुदि नों बे समावनो गावनि लाइफखौ गावनि बेसेन गोसा बे बेसेन गोसा जेनेबा गावनि लाइमोन जिउखौ बे समावनो नोङो जुदि गावनि गसंथा खालामनो हानो हायाब्ला बेनो नोंनि थाखाय उनाव माबा मोनसेबाबो ओ उन दाहाया गोग्लैनो हागौ आरो
औ अ ओ नंगौ ओ थारैनो नोंथांनि बुंनाय बाथ थाफोरा ओ सैथो ओ बेजोंनो लोगोसे ओ जोंनि लाइमोन सम बा जि लाइमोन बैसो बियो समाज दानायाव बा ओ समाजखौ फोस साबनायाव बा समाजखौ गोजौ फारसे से दावखोलांनायावबो गो बां बिफाव लायो बा गोबां बिबान लायो ओ जेरैबादि जों ओ सासे लाइमोन ओ फरायसाया बा सासे लाइमोन सुबुङा लाइमोन बैसो समावनो खोब गावनि जि नांगौ गियान गावनि जिउआव ओ जि ओ नांगौ गियानफोर खौ जि हारोमफोरखौ ओ ओ नाय गिरनानै बा सोलोंनानै लानानै ओ गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनाय जों लोगोसे ओ समाजनि थाखाय ओ हा मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे हादोरनि थाखाय सासे सुबुं सम्पद जाहैनो हायो। आरो गावनि जि बेसेन गोसा सा हारों रोंगौथिनि गेजेरजों हारिनो माबबा नङा माबा मोनसे होलांनो हायो।
औ नंगौ
औ दा बेनि बेलायाव ओ नोंथाङा माबाफोर बाथ्रा बुंनो सानदों नामा?
अ दा आंनि बुंनाया बेनो नंगौ नोंथाङा लाइमोन समनि बागै नोंथाङा आंनो एसे मोजाङैनो फोरमायहरबाय आं जिथु मिथिनाय मिथिनो मोनैखौ नोंथाङा आंनो फोरोंबाय बिनि थाखाय आं मोजां मोनदों आ दा आंनि बेलायाव बेनो आंनि सोंथिया ओ बर'नि गेजेराव जेनेबा जों बर'खौ सिनायथि होनो थाखाय जोंहा माया बां थिसिन जायो नोंथां
ओ बर'खौ सिनायथि होनो थाखायथ' जों गुबैयै ओ जोंनि जि ओ हारिनि राव हारिमु जोंनि जि बर' हारिनि आसार खान्थि बैफोरबादि ओ जि थासारि बा थायो बेफोर बांसिनै गोनांथि ओ बेजोंनो लोगोसे ओ बैफोरखौ जुदि रिफिद खांहोनोब्ला ओ जोंनि जे लाइमोनफोर बा जोंनि जे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बैमोन ओ बैसोरबादि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि ओ गावखौ हारिनि था खाय बावसोमनाय गावनि जि रोंगौथि गावनि जि हारोंफोरखौ हारिनि थाखाय एसेब्लाबो अबदान होनाय बेफोरखौ गोनांथि होननानै आं सानो।
औ खोब मोजां नोंथां। ओ नोंथांनि गासै बुंनाय फोरानो नंगौ गासिबो बाथ्राया सैथो।
औ औ।
ओ बिदिब्ला जोङो बरनि जि थु जोंहा जेनेबा बरनि दामजुं गैया होमबा? ओ बेयाव जोंहा जेनेबा बरनि दामसुं बायदि मोनबानि नाम बुंनो हागोन नामा नोंथाङा जेराव बरनि सिनायथि
औ हायो बरनि दामजुफोरनि मुं। हारिमुवारि दामजुफोर ओ बियो गासै मोनबा रोखोमनि ओ बेफोरनि मुंफोरा जाबाय- खाम सिफुं ओ जथा आ सेरजा आरो गंगोना
औ औ। थार बे मोनबाखौ लानानै जोंहा ओ बरनि दामजुं नङा होमबा? बेखौ लानानैबो जों सिनायथि मोननो हायो। बे जोंनि ओ बरनि हारिमुनि माने आयदा नङा होमबा?
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां।
ओ आरो जोंहा लोगोसे ओ गाननाय जोमनायखौ लानानैबो जोंहा दिन्थिनो हायो। नङा होनोमबा? बे गाननाय जोमनाय औ बे गाननाय जोमनायनि ओ फारियै मुंखौबो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन थारैनो हागोन नोंथां ओ जोंनि बरनि हारि रिमुवा जिहेथु जोंनि ओ संनाय खावनाय जोंनि ए थांना था थानाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै ओ जोंनि जि बर'नि ओ समाजारि नेमखान्थिफोरनि गेजेरजों जों बेरखाङो जेला बेनि गेजेरावनो गनाय जोमनायाबो मोनसे ओ बे गाननाय जोमनायफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै जों द खना हिनजाव बा आइजोफोरनि बेलायाव जों द
औ
खौ नुनो मोनो ओ बेजोंनो लोगोसे ओ बर'नि ओ हौवा हौवा माहारिखौ जोङो गामसा गाननाय नुनो मोनो बिब्दिनो आर'नाइ लानाय नुनो मोनो ओ बेफोरबादिनो नुयो आरो आरो बै फोरबादि जि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बैफोर गान्नाय जोमनायफोराव बर'नि माखासे ओ आइजोफोरनि रोंखा राखा ओ आगर गुबैफोर एरखांनायखौ जों नुनो मोनो
औ बेनो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि सिनायथि नङा होमबा दख खना गामसा आर'नाइ औ बेखौ लानानै जों माने सिनाय थि मोननो हायो जिहेथु जों बर' होननानै जों सिनायथि जानो हायो औ औ
आ बिबदि ब्ला नोंथां ओ जोंनि जि दिनैनि सावरायनां आयदा ओ बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै जेयो नामा नोंथां
औ दे गोजोन्थों नोंथां औ दे
औ